खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
अ औ खोनादों भलिम नोंखौ साउडखौ एसे फिसा खोनादों।
खोनादों।
औ नोंथां खोनादों आं खोनानायालाय।
अ नोंथाङा दायो फ्रि ना? औ खोनाबाय
औ दा फ्रियनो दङ नोंथां। औ फ्रियनो दङ दे। औ औ फ्रियनो दं।
नों रायलायनो हागोन होनोमबाना!
औ हागोन नोंथां हागोन।
जोंहा आबाद आबादफोरनि सायाव एसे रायज्लाय रल हिसाबै मेन आबाद हिसाबै जोंहा माइ आबाद नङा होनबा नोंथां! नोंथाङा जोंनि ओनसोलावबोथ' नोंसिनि ओनसोलावबो माइ आबाद होनना बुङो जों जोंनि बर'आल' नङा गासैबो मावो नङा होनबा नोंथां दा माइ आबादखौ माबायदि मायदि मावो बिनि प्रसेसफोरखौ नोंथाङा एसे खोन्थाग्रोनो हागोन नामा? नोंथांमोननि ओनसोलाव
नोंथां हागोन खोनादोंनख नोंथाङा?
ओं खोनादोंनो।
औ औ औ औ होनबा ओरैनोथ' जोंना जेनेबा माइखौथ' जेरावबो बिदिनो माइ गायनायनि आदबाथ' गुबुन गैया होननानै जोङो बुंजायो नङा होमबालाय बुंनो थाङो ओरैनोथ' बेनो एखेयानो गोजा जेनेबा सिगाङाव जेनेबा माने मावनाय स्टाइला जे गासैबो जायगायावनो माने एसेबाबो सोलायबाय माने गोदोनि जेरोखोम मोसौजों हालेवनानै माइ आबाद मावनाय बेफोर मान माखासे माखासे गोजाम आदबफोरा माने सोलायनानै टेक्न'लजिजों माखासे माने सोलायबोबाय आथिखालावहाय बियो जोंनावल' नङा जेरावबो बयनियावबो बियो माने सोलायखादों होननानै जोंङो बुंनांगोन बेखौ नङा होमबा! ओरैनो मोसौजों हालौवोमोनबा गोदोनिसि गोदोनि समावहाय दायोथ' बयबो ट्रेक्टर बाहायसै नङा होमबा
उम
दा ट्रेक्टरजों हालेवनानैनो माने माइखौहाय आथिखालावहाय खोथिया फनिफ्राय जागायनानै ओ खोथिया जेब्लानाखि फुजानाय जायो बै फुजानाय फुजा नानै आरो गायफिननाय समावबो माने थेट्ररटनो हालनानै फोननानै माने इमान फ्रा गायो आरो
औव
ओरैनोथ' मानो बेबाददि माइ गायनायनि प्रसेस होननानै बुङोबा जोङो सिगाङावहाय जोङो माइ फाइजलि नङ होनबा।
औव
जोङो ओ माइ माने माइ गायनो थाखाय माइ नि थाखाय माने माइज्लिखौ जोङो थिनानै दोनग्रो गोनां जायो माइज्लिखौबो दोनाय मोनसे आदब दङोमोन गोदोनि समावहाव दाथ' मानसिफ्रा बस्थाफोरावनो सोनानै दोनसै गोदोनि बे समावहाय माने माइज्लिख' औवानि हेबनाय मोनसे दङमोन। खोनादोंना नोंथाङा।
थ
अ बै माइज्लिखौहायसो सोनानै माइ ओ माइज्लिख' सोनानै दोनाय जायोमोन आरो सिगांनि समावहाय ओमफ्राय माइज्लिख'निफ्राय मोनो माने जेब्लानाखि माइ गायनाय बोथोर फैबाय बे बोथोरावहाय माने खोथिया फोनोसै समावहाय ओ खोथि हालौखांनायनि उनाव बे माइज्लिखनिफ्राय दिरुन दिरुननानै ओ माइज्लिखौ बे माइखौहाय
होम